औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ। ओ नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथां आङो नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि आखाइ हाबानि सायावहाय
जागोन दे नोंथां। जोबोद मोजां आयदा जागोन दे नोंथां बिदिब्ला आङो जागाय सै औ नोंथां दाथ' आख खायजों मारै होनदोंमोनलाय नोंथां? औ आखाइनि हाबा दाथ' जोङो आखाइनि हाबा होनना बुङो ब्ला जोङो जेरै आखाइजों जोंनाखिनै हेबनाय दानाय लुनाय बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां औ। दा आखाइनि हाबा होनोबाथ' जोंहा बर' हारिनि गेजेरावनो गोबां नुनो मोनोमोन गोदो गोदायनिब्ला दिनैसिमावबो दाबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरै ओ गोदोनिफ्राय जोंना जेनाखि ओ आबै आबौमोना आखाइजों दानाय आखाइजों लुनाय गासिबो मानि बेखौनो बाहायोमोन आरो जेबो रां रुफा गारनानै बायनानै माबानायखौ नुनो नङा ना मोन आं नङा होमबा? औ जोङो सियार बेखौबो औवानि बानायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां।
सियार ओमफ्राय जेरै सागंफोर आरो बिदिनो खाम प्लाइ आमफ्राय बेन्स बेफोरखौ मा ने जोङो आखाइजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनोमोन गोदोनि समाव जेरै मरा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ जोंनि आबै आबौमोना आखाइजों बानायजोबोमोन। सियारफोरखौथ' ओरैबायदि बानायोमोन सोनार जालायग्रा ओरै खायलें जालायलायनाय खहे जाफालायलायनाय माने सोनार उन्दुजालायलायनाय खालामोमोन। जेरै ओ बेखौ ओरैबायदि बानायोमोन माने बानायनि तेक माबाफोरखौथ' आदबफोरखौथ' आङो एसेबां मोजां खिन्थानो रोंनाय नंला जिखुनु जोबोर मोजांमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थाखाय जोंनो थाखाय बाहायजा‌ थावमोन बेफोरो लोगोसे जोङो ओ स'खिफोरखौबो जोङो बायामोन। जेरै जोङो माबाजोंनो मा होनो औवानि जेनाखि माबाया खामि आरो औवा आ दं माबाया फिफाङा बेफोरखौनो ओरै गुसुं गुसुं गुसुं हास'नानै मानि ओ माबायोमोन ओ समान हास'जोबनानै मानि बेवहाय एसे माबा होदेरनानै बै माबाफोरखौ औवाखौनो ओरै खामि बायदि सैनानै बेखौनो मानि दोनसै आमफ्राय दाना बेखौनो मा औवाखौनो ओरै ग्लेब-ग्लेब-ग्लेब-ग्लेब दानग्लिनानै मानि दानखाव थायला आरो मानि मोनसे मोनसे दानखाव थायला मानि दानग्लिजोबनानै मानि ओरै बोखावनानै बेफोरबायदि ओरै गुवार बोखावसै आरो न'सै बेबो मोनसे जोबोद मोजांमोन। बेखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो आखाइजों ओं मावहा मावजानाय हाबाफोर होनबाथ' गोबां दं जोंहा न' जेरै ओ गामि ओनसोलावनो गोबां नुनो मोनो दासिमबो जेरै जोङो दा जि जोब ओ जि जोमफोरखौबो जोङो आखाइजोंनो सुुनो मोनाय नङो गामिनि लाइमोन सिख्लाफोरख खौ जों आखाइजोंनो सिनाय नुनो मोनो नोंथां। नङा होमबा नोंथां? दा ओ बेफोरबायदिनो गोबां माने आखाइजों मावजाग्रा खामानिफोर दङ ओ जेरै जोंहा आरो गोबां दंबावो जों जेखौ मख'जोबनो हाया। जेरै ओ गामि ओनसोलफोराव जो जोंङो ओ थाखौबाबो जोङो आखाइजोंनो बानायोमोन आरो बेबायदि माने बेथ' एसे गिदिर जायो बेजों फिसा फिला जेमानि माबाफोर दंमोन न'आव बाहायनो थाखाय ओ माबानाय बानायनाय बे जों आखाइजोंनो बानायजोबोमोन न'आव बायनायखौ नुनो मोनामोन आरो नों नङा होमबा नोंथां? दा जोङो ओ जेरै आं सखि आ बैसांफोरखौ रायलायबाय बेफोरखौ रायलायबाय बेफोरखौ बोरै बोरै बानायो । बेफोरनि नोङो माबाफोरखौथ' आदबफोरखौथ' जोङो खुगाजों बुंथावजायाबो मारै मारै माबायो होनोनांगोबा नोंथां । खामफ्लायफोर ले जोबोद मोजां बानायोमोन बैनाखि माबाफोरखौहाय थ थाबा बाथामफोर लानानै बेफोरखौ हास'नानै ओ खरादफोरजों हास'नानै लानानै। बेजों गाजोलजों दोसथाबबानो दसेनो बे खामफ्लाया जायो नोंथां गोबव स म नङा बेफोरखौ नंङा होनबा औ । जेरै ओ आरो दंबावो गोबांनो । जेरै जोंनि गामिफोराव नुनो मोनो जेखाइफोर । जेखाइफोरखौबो जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ आखाय जोंनो साननैयावनो हेबखांबावो नङा होमबा नोंथां जेखाइखौबो । गोसो होबाथ' फुंनिफ्राय मावोबा जों सानसेजोंनो जेखाइ मोनसे हेबनो हायो आरो खबाय खबाय खबायखौबो जोंनो आखाइजोंनो हेबो मानि दानि ओ जुगावहाय माने जोंनि गामि ओनसोलावबो माने बे फोरखौ बायनायसो नुनो मोनसै आरो खिन्थु गोदो जोंनि बिमा बिफा बा आबै आबौमोना बेफोरखौ माने हेबजोबोसोमोन आमखा
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेरबायदि हेबजोबोमोन जोङो रां रुफा बाहायनानै बायनाङामोन बेनो आरोखि ना नोंथां जोंना माबाया बर' हारिफोरना बेनो मोनसे जोबोद माने समायना गाब गोनां नुयो आरोखि ना जोंना। माबाया हारिमुवा जोङो जेखाइ खबाइखौ नायदो नोङो जों रां रुफा बाहायालासे जोंङो माबा हायो हेबनानैनो जों लानो हायो नङा होमबा थिग बिदिनो जों माबायावहाय माने जों माबाजोबनो हायो आरो। बै समनि खौ गोसोबा जोङो माने जेबो माबायालासिनो बेफोरबायदि न'नि माखासे नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बेफोरखौ जोङो माबाजोंनो आखाइजोंनो हेबजोबनानै बा बानायनानै ओ जोङो मानि माबाखौ बाहायनो हायो आरो बेफोरखौ माबायाव संसार जानायाव नङा होमबा नोंथां? औ दा आंथ' बेखिनिखौ बुंबाय नोंथां दा नों नोंथाङाबो नोंथांमोननि गामि ओनसोलफोराव मा मा ओ बेफोरबायदि आखाइजों आखाइनि हाबाफोरखौ मावनाय नुनो मोनो लोगोसे गोदो दों माबायदिमोन आरो दानि समाव नुनो मोनगोन ना मोनला बेफोरनि समै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आङो नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ ओ नोंथाङा आखाइनि हाबानि फारसे माखासेखिनि बाथ्राफोरबो फोरमायलांखाबाय नङा होमबा नोंथां । दा बेनि गेजेरावनो आं माखासे बाथ्राफोर सोदेरबावनो सानदों। ओ आखाइनि हाबा बा जोंनि बर'फोरनि आखाइनि हाबा बा गोदो मा मा खालामोमोन जोंनि बर'फोरा आखाइजों नङा होमबा? औ दा जेरै बेफोरनि गेजेराव बुङोब्ला जेनेबा थेलाफोर नङा होमबा नोंथां? थेलाफोरखौथ' जों मा खालामोमोन जोंनि मानसिफ्रानो बा जोंनि बर' सुबुंफोरानो जेरै मालफोर लानो नङा होमबा नोंथां दंफांफोर बोनो बा बनफोर लांनो बा माइफोर थिखोनो थाखाय थेलाफोरखौ न'आवनो बानायनाय जायोमोन आरो। नङ होमबा नोंथां आरो गो गोदोनि समावथ' आरो मा मैसो गारिफोर थाया होमबा नोंथां माने गोबां बै समावथ' माइफोरा बिराद जायोमोन न हबा नोंथां दा बेफोर माइ फोरखौ बोनो थाखाय जोंनो मैसोनि गोनांथि जायोमोन दा मै आरो दा मैसोनो गोनांथि जायोबा आरो मैसोनोबोथ' गा नांगोन नङा होनबा नोंथा जेरै मैसो गारि नङा होनबा नोंथां दा बेैफोर मैसो गारिफोरखौ जों जोंनि मानसिफ्रानो न'आवनो बानायोमोन आरो जेरै बेै साखाफोर नङा होनबा नोथां साखाफोरखौ मा खालामो बे दंफां गिदिर गिदिर दंफांजोंनो साखा बानायो आरो जेनेबा औवाजों बानायो नङा हबा गारिफोरखौ दा बेफोरबायाददि बानायनायखौ जोंनि गोदो गोदाय जोंनि बर'फोरनियाव बेफोरखौ नुबाय थादोंमोन आरो नोंथां दा दासिमबो नुयो नोंथां गुबुन गुबुन जायगाफोराव नाथाय दा एसेब्लाबो खम नुनो मोनो आरो। नोंथां आरो नोंथाङा
नोंथाङा जेरै औ ओंखायनो हाबा जेरै ओ जेखाइ खबाइनि सायाव सायाव बाथ्रा बुंलांबाय जों नंगौना औ जेखाइ खबाइखौथ आरो ओ गोदो गोदायनिफ्राय दासिमबो सोलिबाय थानाय मोनसे जोंनि बर'नि हारिमुनि औ नोंथां। दा बेफोरखौ जोंनि मानसि ओ जेरै दासिमबो औवाजोंनो जेखाइफोरखौ मोजां यैनो जेबो
आरो खबाइफोरखौबो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जायखौ जों माइरं जावो नङा होमबा नोंथां संग्राय
संग्राय होना होमबा संग्राय सान्द्रि नङा होमबा नोंथां। दा बेफोरखौ ओ जोंनि मानसिफोरा बै समावहाय बेफोरखौ लुबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नङा होमबा नोंथां बेफोर गासिबो मोनफा मोनफा आखाइनि हाबा नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नथां सैथो
औ आरो लोगोसे दंबावो जेरै
जों जि दानायाव बाहायग्रा आगजुफोर जेरै
औ जेरै उइभिं न' होनो नङा होमबा जोङो नोंथां दा बेफोर उइभिंनि नांगौ जानाय गासैबो गासिबो मुवाफोरखौनो जोंनि मानसिफोरा बानायनानै लायोमोन नङा होनबा नोंथां। आरो नोंथाङा होननाय बायदिनो ओ जोंनि समाव बैयाव ओ जेनबा राबारनि फ्लास्थिख सियार नङा होमबा बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुवामोन मा मानो होनबा बेै समाव ओ मार्केटफोराबो बा ओ टाउनफोराबो गैखायामोन नालाय नोंथां बै समाव मा खालामो जोंनि मानसिफोर दंफांफोरजोंनो बांसिनखौ बानायनाय नुयोमोन आरो नोंथां आरो ओ दंफां बा औवा नङा मोनथां बे मोननैजोंनो बानायनाय जायोमोन जेरै
जेरै खामफ्लाय सियार बेन्स टेबोल नंगौ नोंथां बेफोरखौ जोंनि मानसिया न'फ्रावनो गाव गावनो बानायनानै लायोमोन आरो। नंगौ नोंथां। आरो मोनसे दंबावो होनबा नोंथां बै समाव जोंनो मिस्ट्रिनि गोनांथि गैयामोन गाव गावनो गाव गावनि न'खखौहाय गाव थाग्रा न'खरखौ जेरै गोसो एरै माने दिजाइन खालाम खालाम जेरै बानायना लायोमोन नखौ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ।
औ जेरै बै समावथ' थिं गैयामोन नङा होनोमबा नोंथां बे बे समाव मा खालामोमोन थुरिनि न'फोरजोंनो माबा जेरै प्लास्टिक नङा होनबा नोंथां प्लास्टिक बायनानै औवाफोरजोंनो बानायना लायोमोन
माखासे जोंनि आखाइनि हाबानि जारिमिनफोर नङाबा नोंथां बेफोर माने ओ थैनो रोङै बा मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय नङा नोंथां बेफोरो जोंनि गोदो नाथाय जोंनि आबै आबौनिफ्रायनो थैजोंनो फैफाखानाय मोनफा मोनफा आखाइनि हाबा होननानै बुंजायो
नंगौ नोंथा नंगौ दा बे जोंनि हारिमुनि मोनफा मोनफा औ नोंथां नोंगौ नों आरो गोबां दंबावो बुंनानै फोजोबनो हाया जोङो नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ औ थारैनो नोंथां आरो जेरै औ ननो सानदों नोंथां औ
ओ ओ जेरै जेनेबा जोंनि बे दानाय लुनाय न नोंथां आइजोफोराबो ओरैबायदि आखा फाखा मोन नङा होमबा नोंथां बै समाव मा खालामोमोन जोंनि आइजोफोरानो माखा माखासे गावसोरनि मुङा जेरै नङा होमबा नोंथां दानायाव बाहायनाय मुङा जेरै नङा होमबा
नङा होनबा नोंथां नंगौ नौ जेरै खुदुं फुनोब्ला जों बे नोंथां औ नोंथां दा बे फुन्दाव थुंग्रा मुवाफोरखौबो बै समाव गाव गावनो बानायनानै लायोमोन नंगौना नोंथां नोंगौ
औ नोंथां दा
औ दे दा बिदिब्ला जोंहाथ' समाबो जाबाय
औ नोंथां जों दसे समनि गेजेरावबो गोबां सावरायबाय नङा होनबा नोंथां औ गोजोन्थोंसै नोंथां